हेलौ
हेलौ
खोनाबाय ना
औ खोनादोंना
औ खोनाबाय
औ आङो नों नोंथांनो कल खालामनायनि गुबुबै जाहानो जाबाय आं नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव साव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो दायो नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन
औ औ दा आं नोंथांखौ सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जोंनि जे जिउ खुंनायाव माखासे बाहायजानाय जेरै ओ औवानि बा दंफांनि माखासे मुवा बेसादफोरनि सोमोन्दै आङो सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ हागोन नोंथां
उम उम दा जोङो बुंनो थाङोब्ला आरोना माखासे जे जे जों जोंनि ओ न'खर खुंनाय बा जिउ खुंनायाव गोबां मुवा बेसादनि गोनां थि जायो नङा होमबा दा ओ न'निफ्राय लानानैनो आरोना न'निफ्राय जेनेबा न' लुनायनिफ्राय लानानैनो गासैबो मुवा बेसाद फोरखौनो माने जोंनो नांगौ जायो आरो जेरै जोङो बेयावहाय ओ दंफांजों माखासे बानायनाय जायो आरो औवाफोरजोंबो बा औवानि अनगायैबो ओ गोबां आरोना दा आ बेखौनो होन सै औवा आरो दंफांजों बानायजानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ आरो ना उम गोदोनिफ्रायनो आरो सुबुंफोरा ओ बे दंफां बा औवा बे मोननै जे ओ बाहायथाय मुवा बेफोरखौ जोङो माने बाहायबोदों आरो ना मा खासे मुवा बेसादफोर दिहुनबोदों आरो ना बेजोंनो
औ
दायो गिबियावनो बुंनो हायो जे जोंना न'खर खुंनायाव औवानि बाहायनायानो माने बांसिन बांसिनै बाहायजायो होननानैहाय औवायानो जोंनि न'खर खुंनाय बा जिउ खुंनाय गोबां हेफाजाब होयो आरो खोनादों ना
औ
औ जेरैहाय जेनेबा उम औवानि होननानै बुङोब्ला जोङो न' गोदोथ' न'खौ औवाजों लुयोमोन नङा होनबा? खुन्थियाफोर गायोबा बा माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला हाथाय जोङो औवाजों बानायोमोन आरो ओ जेरैहाय जोङो न' लुनायावहाय उखुमु दाबा खेराय बानायनाय बेफोर बेफोराहाय जोङो औवाखौ बाहायो नङा होमबा?
औ
बेनि अनगायैबो जोङो माखासे जेरै फिसा फिसा मुवाफोर बा फिसा फिसा आइजें आयलाफोर बिनि गेजेराव जों हां खंग्राय सान्द्रि बेफोरखौबो जोङो मानिे औवाजोंनो हेबनाय जायो आरो औवाखौ माने औवा गुबै बा औवा बुरखा बेफोरखौ बांसिनि औवा गुबैखौ बाहायो। बि फिसा फिसा मुवा बेसाद हेबनायाव आरोना जै ओ जेरै संख्राइ सान्द्रि बेखौबो जों औवाजोंनो हेबनाय जायो आरो दा बेखौ जोङो औवा बे फोरखौ फिसा फिसा जिरनानै माने गोबा गोबा खाथि बायदि जिरनानै जोङो बेखौ संग्राय सान्दि‌ हेबनाय जायो माने ओ बेबायदिनो बिदिनो जोङो जेरैहाय सानदांगा ओमफ्राय आबै दांगि होनो जायखौ जोङो जे गोदो मैगं थाइगं माइसा दांनायफोराव नङा होमबा जे हाग्रा लानो थाखाय मैगं थाइगंफोरनि हाग्राखौ माइसा दांनायाव जों हाग्राफोरखौ जमा दोननो थाखाय ओमाय बै आबै रिफोरखौ लायोमोन आरो बेनि अनगायैबो मैगं थाइगं खानायावबो आबै थिखौ लायो ओमफ्राय बिदिनो बेखौबो मानिे औवाजों बानायनाय जायो आरो। औ बेयाव आखाइ हमग्राबो बानायो आरो बिदिनो मोनब्रै खना खालामनानैहाय बे आबैदिखौ बाननाय जायो आरो। ओरै माने स्टेन बायदि खालामनानै गुसुं गुसुं ओमफ्राय बे सानज्रि हेनाय बिदिनो बे गोब गोबा खाथिजिरनानै गोबाङ माने हेबनानै लानाय जायो आरो। ना बेबायदिनो जोङो दन दनखौबो बुंनो हायो। दोनखौबो जोङो गोदोनि समथ' औवाखौनो बाहायखायोमोन औवाखौनो फिसा फिसा जिरनानै खाथ जिरनानै औवाजोंनो दनखौबो बानायनाय जायोमोन आरो। खोनादोंना नोंथां औ औ बेबायदिनो ओमफफ्राय जेरैहाय ओंखाम ओंख्रि संनायाव जोंना खादौ ओमफफ्राय सागं बेफोरबायदि बाहाय ना जेनेबा ओंख्रिफोरखौ जहल खालामनो जेरै ओंख्रिफोरखौ लाव लाव बानायनो गथा बुस्थुखौ जोङो रुइहोनानै साग्लिया होमबा जेरै आलु फोर औ आलु सबायफोर बेफोरखौ सारैनो जोङो सागं बाहायो। बे हागुंखौ खौबो जोंना मा होनो औवाजोंनो बानायोमोन आरो ना बिदिनो एसे लाव फुर्रि बायदि बानायनानै एसे सुंदोबदोब बानायनानै बेवहाय हखिला बायदि ओरै थंब्रै बा मोनब्रै फिसा फिसा गुदुं फोरोंनानै बेखौहाय ओ साग्रा महरै गुसुं गुसुं गन सोनानै होनाय जायो बै फलंनियाव आरो ना। गुदुंखौ मोननै फलंनानै बेखौ सोना होनाय जायो आरो ना बेजोंनो माने। सायो आरो ओंख्रिफोरखौ आरो बेबायदिनो जेनेबा खादौ खादौखौबो जों ओंखाम एरनायफोराव ओंखाम एरखावनाय गोदोथ' माने जोंना ओंखामखौ बांसि अरावनो सावो अरदावावनो सो अगदाबाव ओमफ्राय जेनेबा ओं मोनबाथाय जोंना बेखौ एरखावोमोन आरो जै मोनबाय होनबा नाथाय एरखावनानै दोननाय हुदा दंमोन आरो गोदोनि समाव बांसिन दाथ' फ्राय बिदि एरखावला आरोना दा जोङो बे खावनाय जेरै जुमाय संनाय जुमाय संनायावबो खादौजोंनो जुमायखौ एरखावनाय बेबायदि बेयावहाय जोङो खादौ बाहायोमोन आरोना
औ नंगौ माने बिदिब्ला जों औवाखौ गोबां खामानियाव बाहायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ जोंनि सानफ्रामबोनि बे जिउ खुंनायावनो जोंनि बे बर' समाज बा जोंनि बर' न'खरावहाय माने जागायजेननानैनो लानानै जोबजासिमावनो माने औवाखौ बाहायो नङा होमबा माने सासे गथ'खौ जोनोम जानोब्ला बेयो माने बेहाथ' मोनसे नारि बा उथुमाइनि माबा फैफायो नालाय बेखौहाय हास'नो थाखायबो माने गोदोनि दिनावहाय ब्लेड गैयै समाव आहाय माने बे औवाखौनो गोबा हा सैनानै लानानै बे औवानि सैनानै लानाय खाथिजोंनो बे माने उथुमायखौबो हास' मोन जाहैदों बेबायदिनो आरोना आरो जोंहा थैनायसिम थैनायावबोथ' बिदिनो माने न'निफ्राय गोथैसालिसिम लांनो थाखाय जोंहा माखासे गोथैखौ थिखोनानै लांनो मोनसे आगजु बानायनानै लायो माने जां हख्ला बायदि खानानै बे सायाव फुथुनानै लाङो आरोना माने गोबां बिहोमा दं आरो जोंना औवाया औ आरो ओंख्रि जानायावबोथ' बाहायो नङा होमबा? जोंहा जेब्ला बे औवा बुरखानि गाजा बेखौहाय औवा मेवाइ होननानै बुङो। जेब्ला दि माने एसे बारा गोजौ जानायखौ जाया जोंनि ओनसोलनिया माने एसे खान्दा माने ओंखारजेननाय खिलिनाय आरो खिलिहांनाय बे हानिफ्राय बा रोदानिफ्राय एसेल' थमेन्मेन्ट नुजानाय बे बाहागोखौ मेवाय होनो नङा होमबा बे मेवाइखौहाय जोङो माने मा अनलाजों मेवाइजों जायो खायफाया आरो आथिखालनिया सोरहाबा मेवाइ गोजायैबो जायो माने ओरैनो रोसि मैद द्रु बानायनानैबो जासै आरो खायफाया दाउ बेदरजोंबो संनानै जायो आरो खायफाया आथिखालनि सुबुंफ्रा दालिजोंबो संनानै जायो आरोना मेवाइखौ माने सिगांग्रो एसे एवग्रोनानै लाबाय एवनानै ओमफ्राय बेखौहाय खारैजों गुरै खालामो आरो मानो होनबा खारैया एसे ओंख्रि फोराव होयोब्ला बै ओंख्रिफोरखौहाय थाब गुरै खालामो आरोना थिग बेबायदिनो मेवायखौबो गुरै खालामनो थाखाय खारै होनानै मेवायखौ गुरै खालामग्रोनानै लाग्रोयो आरो बांद्राय बुरजा नाङा एसेल' होनांगौ नङाबा माने दालिया नांगौनि बारा गेबलेद्रायगोन आरो ना गाज्रि जानो थावैसिम अबस्थ थासिम थाङो नांगौनि बारा होयोब्ला माने एसे होस्रोनानै बे मेवाइखौ रुइग्रो होनानै लानानै उनाव दालिखौ होनानै जों बिदिबो संनायखौ खौ नुयो आरो आरो बे मेवाइखौनो दानि सुबुंफ्रा मेवाइखौआथ' मोनसे समावल' ओंखारो नङा नङा होमबा दाबायदि दैज्लां हाबजेननायावल'सो ओंखारो बियो मेसेंआवथ' ओंखारा बे मेवाइखौहाय उननि समावहाय मेसेङाव जानो थाखायबो मा खालामो बे मेवाइखौहाय माने गोबा गोबा बा खायफाया इदिनो फोसाबनानै खान्थि इदिनो फिस फिस फिस हानानै दोननानै बा गोबा गोबा हानानै बेवहाय जेबो फुनालासिनो बा जेबो लागायालासिनो मोनसे मोजां भयामाव सोनानै थुम थुम दोनो आरोना अब्ला बे मेवाआ मा जायो एसे खैफोरफोर जायो आरो ओमबा बेखौ मेवाय गोखै होननानै बुङो जोंनि सुबुंफोरा ओमफ्राय बे मेवाइखौ जोङो जेब्ला मेवाइनि बोथोर गैयै सम मेसेंफोरावहाय माने बेदराव होसननानै जायो आरो एसे एसेनो। माने उननि थाखाय जानो थाखाय जोङो बिदि खालामनानै दोननो हायो मेवाइखौ बिदिब्लाथ' जोंहा मेवाइया माने औवाया गाजा ओंखारजेननायनिफ्रायनो एकदमबारे जोबजासिमावहाय गोबां खामानि होयो आरोना नोंथां
औ नंगौ औ खोनादों औ
औ थिग बेबायदिनो माने दंफाङाथ' आरो बुंनो नांला जोंनि माने मोजां एकदमबारे सामफ्रामबोनि नांगौ जानाय उन्दुग्रा आथिखालनि सुबुङाथ' फालेङावसो उन्दुयो नङा ओमबा सकियावसो उन्दुयो गोदोनि बायदि हायाव जिगाब बनानै उन्दुला नालाय बे फालेङाबोथ' दंफांनि बानाय नङा नङा ओमबा उन्दुनायनिफ्राय बे फालेङावसो उन्दुयो नालाय बे फालेङाबो दंफांनिफ्रायनो बानायो आरो आरो जिरायनो थाखाय जोंहा गाहाय गाहाय खामफ्लाय बेबो दंफांनिनो आरो हिन्जाव गोदानखौ बरायनो थाखाय जोंहा खाम गाम्बारि खामफ्लाय गाजोल दैयै बेखौबो बाहायो नङा होमबा
औ नोंग' अ
औ जेब्लाय सासे हिनजाव गोदाना हौवानि नखराव गिबि हाबफै जेनो बेखौ लामायाव दरखंनिफ्राय गाम्बारि आइथिं गाम्बारिखानि खामफ्लायावहाय माने गाजोल दैयि आरो ना बे खामफ्लायखौ लामायाव दोनहैनानै बेवहाय गाखोहोनानै बिबोनां जानायफोरा माने बे हिन्जाव गोदाननि आइथिंखौ सुनानै होयो आरो। सुनानै होनानै देलाय एसे थाव क्रिम फावदार खानाइ फोसाबनानै बे हिन्जाव गोदानखौ न' सिङाव बरायनानै लाबोयो आरो बे गाम्बारि खामफ्लायाव गा खोनानै होनानै सुयो आरो आथिंखौ
नोंगौ औ
माने बेबायदिनो गोबां दङ दंफांनिखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया न' लुनायनिफ्राय लानानै माने ओरैजाय बाथाम खिरखि दर्जा टेबोल बेन्स चेयार एकदमबारे नांगौ नांगौ मुवा आनला जि दोनग्रा ओमफ्राय आलमिरा दंफांनि बेफोर माने बिराद खामानियाव गोनां आरो दंफांफोरा माने जोंनि जिउआवहाय माने गोबां खामानियाव गोनां बुस्थु बानायनो हायो दंफांनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे दंफाङाथ' जोंनो गुबैयै दंफां अक्सिजेनबो होयो नङा होमबा दंफां औ बार सोदांनायावबोथ' जोंनो खामानि होयो माने आबहावाखौ गोग्गो आरो साफायैबो लाखियो माने उखुन्दै उनला बे कार्बन डाइ अक्साइडखौ बिफाङा गावसिनि आदार हिसाबै जायो आरो जोंनो अक्सिजेन गेस हगारनानै होयो दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जा